हेल' नोंथां औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आङो नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे एसे सावरायनो नागिरदों नोंथाङा आं नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
बाव नोंथाब हागोन
औ दे बिब्दिब्ला जोङो गुबै बाथ्रायाव फैनोसै
औ नोंथां
दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गिबियावनो माइ आबादखौनो होनजायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ
औ जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइ माइग्रिनि गोनांथि जायो
औ नोंथां
औ जोङो माइग्लिखौ बांसिनानो गोबां न'खर खरावनो माइग्लिया न'आवनो थाखायो एबा आरो जायनि न'खराव गैया बिसोरो सक एबा गलानिफ्राय लानानै फैनाय जायो
नंगौ नोंथां
औ जोङो बिब्दि लाना फैनायनि उनावहाय जोङो माइग्लिखौ हरनै फाथो बस्थानि बस्थायाव सोनानै हरनै सोमनानै दोननांगौ
औ नंगौ
औ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ हरनै सोमना दोननायनि उनाव बोखांनानै जोङो थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों बिखौ खोबनानै दोननाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ आरो बियो गाजा बेरजासिम बेखौ खोबनानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ फोनो थाखाय जोङो हालेव हालेवनानै लानांगौ जायो
नोंगौ नोंथां
औ नोंथां आरो बेखौ हालेवना लानायनि उनावहाय जोङो बेखौ खथा महरै फोनाय जायो बियो आरो खैथायया देरोबोलाथाय जोङो बेखौ गायनो थाखाय आलबाव माइ गायनो थाखाय जोङो के साथाम हालेवनानै लानाय जायो नोंथां आरो बिखौ हालेवखांनायनि उनाव जोङो खैथाखौ माइ महराव गायनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौ जोङो माइखौ गायनायनि उनावहाय जोङो बेयाव हासार होनाय जायो आरो आरो गुबुन गोबां गुबुन गुबुन जायगायावहाय जोङो गायैनि सिगांबो हासार होनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां
औ आरो जोङो दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला बुङोब्ला माइ आबादनि अनगायैबो जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर आबाद फोरबो नुनो मोननाय जायो नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां
ओ जेरैहाय दैज्लां बोथोरनि खुमब्रा दैज्लां बोथोरनि भल जिंखा पथल लेस्रा काक्रेल बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो नुनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदि आबादखौ मावनो थाखायबो जोङो ओ गलाफोरनिफ्राय बायनानै बेगरखौ लाबोनाय जायो बेफोरनि बेगरफोरखौ आरो जोङो बेखौ एवनानै एवनानै लाखानाय जायो हाखौ आरो एवनायनि उनावहाय आरोबाव बेखौ खदाल एबा गनजों एसे एरग्लिना लानानै बे बेगरफोरखौ जोङो होनाय जायो नोंथां । गारनानै होनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बेफोरबायदिनो जिंखा भलफोरा भलफोरखौ जोङो मानलानो थाखाय बेयावहाय जोङो ओ बेरा माहोनो बिबदिनो जोङो बैसां गायनानै होनाय जायो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां आरो नोंथाङा होननो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओम माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो?
औ नोंथां ओ नोंथाङा ओम थारैनो बुङो ओ दैज्लां बोथोराव ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदि
ओनसोलनि बायदिनो जोंबो गोजां बोथोराव
मावनाय जायो ओ जोङो फार्स्टावनो ओ दैज्लां बोथोर बुंब्ला
औ नोंथां
माइग्लिखौ मोजाङै ज लानांगोन माइग्लिखौ जोङो ओ ननियाव ओ न'आव थाखानायखौबो मोनो आरो लोगोसे जों ओ न'नि न'आव गोयिफोरा नार्सारिनिफ्राय गलानिफ्राय लाबोनाय जायो । लोगोसेनो ओ माइगलिखौ औ
औ औ औ नोंथां
जोङो ओ हायाव थालिर बिलाइ बानाय ज आरो हरसे हरनैनि उनाव जो ओ माइया गाजा माइग्लिया गाजा ओंखारो। बे गाजा ओंखारनाय गौ जोङो फो थाराव लाना थांनानै ओ जि माइ ओ खैथिया फोनो थाखाय एवना दोननाय हा बेफोरखौ जोङो हाखौ फोमोनना लाखांनायनि उनाव हासार खांनायनि उनाव जोङो ओ माइग्लिखौ जों
बेखौ जोङो
ओ फोना होनाय जायो बिदिनो जोङो माइं
गोजाङै एवना ला माने हाखौ फोमोनना लानानै जोङो ओ बे खैथियाखौ फुनानै जोङो द माइ
औ थारै नोंथां।
औ नांगौ नोंथां
औ औ। नुनो मोन औ औ।
हाजिरा माइ गायनाय ओ आलि दानाय ट्रेक्टर हालेवनाय खोथिया फु दा बेफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों। औ नोंथां बिदिनो ओ जोङो ओ ओ माइखौ गोबां रोखोमनि गायनाय जायो। जेरै
आसुमाइ रनजित बंगबुन्धु आरो रन ओ बायदिसिना ओ गोबां माइ ओंखारदों गोबां गोदान गोदान माइ ओंखारदों बेफोरखौ जोङो ओ फोथाराव गायनाय जायो आरोना।
औ औ थारैनो नोंथां।
औ नोंथां आरो जोङो दैज्लां बोथोराव न'वाव मैगं थाइगंनि आबाद बुंब्ला जोङो दैज्लां बो थोराव बेबायदिनो जिंखाफोर थाइबें ओ लेस्रा भेन्दि पथल बायदिफोरखौ जोङो खाग्रेला जों बायदिफोरखौ नुनो मोननाय जायो गायनाय जायो। आरो लोगोसे जोङो एफोरखौ गायनो थाखाय हाखौ मोजाङै एवना लानांगोन आरो मोजां एवना लानखांनायनि उनाव जोङो जि ओ गायनो लानाय हाखौ जों इसे दै जे एसे आलि बाथिपखोना होनांगोन बे थिबखोखांनायनि उनाव जों मोनसे मोनसे बेगर खौ थुनानै जोङो लेस्रानिखौ मोनसे मोनसे बे बेगरखौ फुनानै जोङो ओ गायनाय जायो। लोगोसे दा आरो बेयाव जोङो ओ खायबो होनाय जायो। जाहाथे मोजां मा मानग्लाङो। औ ओ थायनाय जायो। बेबायदिनो। ओ रो नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दि ओ माइ हाजिरा बाव ओ
दा
खोथिया फुनायनि हाजिराया बेसेबां सोलिबाय थादों नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। आथिखालावथ' जोङो न'नि सुबुंफोरा माइ गायोब्ला गोबाङानो सोलाबनाय जाया नालाय नोंथां जोङो बिब्दिनो माइ खायज्रा एबा खामलाखौ लानाय जायो नोंथां। बिब्दिनो जोंनि बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावहाय माइ गायनाय हायज्रानि राङा थामजौ रां आरो खामलानि बा सिखानि राङा
औ नोंथां
जिनैजौ रां नोंथां आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेसेबां राङावहाय बिब्दि माइ हाजिराखौ गायनाय जागासिनो दङ'?
औ नोंथां जोंनाथ' दासान्दि माइ हाजिराखौ जोंना बर'फोरनाव गायबाथाय थिनस' आरो हारस फोरनाव गायबथाय थामजौ बाजि जि रां बेफोरखौ जोङो लानाय जायो आरो लोगोसे जोङो थिखा गायबाथाय बिगासेयाव
औ
जिनैजौ रां लानाय जायो
औ औ नोंथां
बेबायदिनो माइखौ माइफोरा मोननानै जिथा जोङो खैथाया खैथाया जिथा माइ ओंखारो बे माइ ओंखारनाय समावबो जोङो इसे हासार बा मुलि सारनाय जायो जाहाथे फिथाइफोराव जेबो एफौ मुलि बा गुबु जायै बदि जोङो मोजाङै बेफोरखौ हासार सारनाय जायो आरो लोगोसे हाग्रा थैनायनिबो मुलि सारनाय जायो आरो जिता बे माइआ मोनो अ जोङो बे माइखौ हानानै मथि सरना दोनो जाहाथे बेयाव साननै साननै बा सानसे सानदुुंआव जोङो ओजों हाखांनानै दोनबोनायनि उनाव जोङो बे मुथिखौ लाबनानै न'आव लाबनानै माइखौ सौनाय जायो माइ लानाय जायो लोगोसे आरो जोङो दुब्लि फोथारावबो जोङो माइनानै जायो जाय जायफोरा न'आव आ ह देकसनो बेखौ जोङो दुब्लि फोथारावनो जोङो माइखौ नानाय जायो आरो लोगोसे गोदोनि दिनावथ' माइखौ मोसौ हालुवाफोरजोंनो नानाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव बेफोरखौ खम नुनो मोनो दानि दिनाव बाबाय आगुो ज म खौ नानाय जायो
औ नोंथां
बेबायदिनो जोङो माइ ना औ नोंथां
नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथां
औ नोंथां आङो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै आरो नोंथांजों गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां थारैनो आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां